आंनि रावखौ खोनादों ना अ बिदिब्ला आं नोंथांजों एसे दैनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सोंहरनाय थाबाय नोंथाङा सावरायनो जेबोथ उसिदा गैया दा?
ओहो नोंथां आंजों सावरायजानाो हायो सुबुबिदा गैथआ गैया माने।
औ औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायनानै होननि दैनि सोमोन्दै जाखिनि आं मिथिगौ।
औ औ
औ दैयाथ जोंनि जिउनि थाखाय गोबां ओ माने नांगौ नङा होमबा? दैखौथ जोंनो नांखाथारगौ जिउआव दै नङाब्लाथ जों थांना थानो हाया बा जोंल नङा जायखि जाया जिब-जुनार बिफां-लाइफां गासैनोबोथ बुहुमाव जेसे बेसेबां बेसाद दं गासैबोथ' दैनि दैखौ नांखागौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बिदिनो जों आरो दैखो ओ मा मा खामानियाव बाहायनानै जों मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथां खोनलिया मोजां होनसैलाय खनसे
ओ थिग बेबायदिनो जोंथ दैखौ लोंनायफोरावबोथ' बाहायो जोंनि जिउनि सानफ्रामबोनि दुगैनाय मानाय लोंनाय संनाय खावनायफोरावथ' बाहायखायो नङा होमबा नोंथां ।
औ औ
औ आरो थिग बेबायदिनो जोङो आरो मा मा खामानियाव दैखौ बाहायनानै जों मुलाम्फा मोनो बा माबा मोनसे ओ खैफोद आफोदनिबो रैखा मोनो बेफोरखौ बाहायनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जेनेबा
उननि औ
जोंनि जिउनि लानानै नामा?
औ औ
ओ जेनेबा जोंथ' दै नङाबानो थांनानै थानो हाया जाहैबायना।
औ नंगौ नोंथां
औ माने ओ जोंथ' दैजों बिराद बुस्थु माने लाइक जों दै गैयाबानो लाइक ओंख्रिबो संनो थाखाय जोंना दै नांगौ नङा होमबा? ओंख्रि ओंखाम जानाय लोंनायनि थाखाय आरो जे ओ जेनेबा जोङो इदि दैफोरखौ बेलेग बेलेग बुस्थुआव बाहायनो हायो दा? नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ जेरै ओ जेनेबा इयाव जों दैयाव माने फुलाव दै होनाय
औ।
आरो जोङो ओंख्रि ओ जोङो जेनेबा दुगैनायावबो दैखौ बाहाया होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ थिग बेबायदिनो दाबो जेरै दैज्लां बोथ जोंनोथ' दै नांखाथारगोै फोथाराव आबाद मावनो थाखाय माइनि आबाद दाथ' गासैबो ओनसोलावनो मावनायखौ जों नुखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
उम थिग बेबायदि बिदिनो जोंनो दाथ' दैज्लाङाव माइ गायनो थाखाय खोथिया फुनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो दैखौ नांखाथारगौ। थिग बेबायदिनो मेसें बोथोरावबो जोङो खायसे खायसे आबादफोरखौ मोजां जानो थाखाय दैनि गोनांथि जायो जेरै जोंथ' मेसें बोथोराव ओ बेसर फोयो नङा होमबा नोंथां बेसर मटर मटर मागा आरि बायदि सिबिं बेफोरखौ थ' जों फोनाय जायो नङा होमबा आरो बेखौ फोनानैथ' जोङो ओ। गोरान हासाराव ओ गोरान हायाव जोङो बेखौ फोनानै दोनबाल'सो बेथ' रज'बोआ नङा होमबा नोंथां? बेयो रज'नो थाखाय रोदा सुनो थाखाय बेनो हाखौथ' एसे गुरै खालामनो थाखाय दै नांगोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जों जों जेरै दैखौ लोङो बेबायदि बिदिनो जिब जुनारफोराबोथ' दैखौ लोंनानैनो थांनानै थायो। दै जिब जुनाराव जेरै जोंना मोसौ दाउ बोरमा मोसा हाग्रानि जिब जुनारफोराबो गासैबो जोंना दै लोङो। बुहुमावनो दै नङाबानो थांनानै थानो हाखाया आरोना नोंथां। औ बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांफोराबो जेसेबांनो दै मोनो एसे बिसेबांनो खायसे बिफां-लाइफांफोरा मोजां जायो आरोना खायसे खायसेया बांसि बां दै मोनबाबो गाज्रि जालाङो बिनिखायनो ओ जोंना ओम बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथ बोथोराव बांसिन अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ।
आरो औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
खोना औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलाव ओ दाथ' मेसें बोथोराव जोंना बांद्राय अखा हाया दंग' नालाफोरावबो बांद्राय दै फैया आरोना बेनिखायनो जोंनि दुब्लि दुब्लि फोथारफोराव ओ सानदुंजों बे जिहेतु सलार सलार बुङोना जोङो। बेखौ ओ। स बेखौ गायसननानै दै हा दै बोनै खालामनानै होदों आरोना सुबिदा दङ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि सुबिदा दंना गैया?
दङ जोंनियावबो बिदिनो
औ। जोङो मेसेंआवथ' जोङो माइनि आबादखौ मावनायखौ खम नुयो आरोना मानो होनबा जोंना दैया बांद्रायसे मेसेङाव बांद्राय अखा हाया बेनिखायनो दैफोरा दुब्लि फोथाराव बांद्राय दै थायोखौ नुनानै नुनाय मोनो आरोना। जोङो
औ नंगौ नोंथां
नाथाय दा समनि बेलायाव सलार गायसननानै दै फैनायखौ नुनानै खायसे खायसे सुबुंफोरा मेसेंआवबो माइ गायो आर ना जेरावनोखि दैनि आंखाल गैया। बेफोरबायदि जायगायाव माइखौ बोथोराव खेबनै गायनायखौ नुनो मोनोआरोना। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा। सुंदयै हेलौ
हेलौ नोंथां
नोंथांनि माथ माने रावखौ गोजाननिफ्राय रोमै रोमै खोनादों आरो ना। हायोब्ला एसे खाथियाव लानानै रायलायना।
खोनादोंना नोंथां? औ।
औ। खोनाबाय दे खोनादों दे।
औ। हेलौ नोंथां
नोंथाङा बिदिब्ला दैनि सोमोन्दै आरो एसे सुंदुङै फोरमायनो हागोन नामा होनाय जादों नोंथांखौ
अ। दैनि बाथ्रा जेनेबा जोंथ ओ' दैखौ ओ जोंथ' दैखौ बिराद माने माने बेलेग बेलेग जाहोनि थाखाय बाहायो बाहाया होनबा नोंथां।
औ औ।
औ जेनेबा ओ जेनेबा जोंना ओ खायफा दैफ्राथ' बिराद लेथ्रा जायो नालाय। नङाहोनबा नोंथां। आइरन बिबायदि थाया होमबा औ माने स' ओ जोंना बिदि माने मैला माने दुगैनायावबो मालाबा मालाबा बिदि मैला दै फैयो फैयोना‌
औ।
बेनिखायनो जोंनिया माने किसुमान जोंना बिदि बेमारबो जायोना बिनि माने गोजा माने मोदोमफोराव गोजा जानाय इदि माने दैनि था इदि जायो नालाय। ओंखायनो ओ जों माने ओ आङो माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंखौ माने आं बारा
समनि बेलायाव आथिखालनि मुगायाव जोंना आबाद मावनाय फोराव गोबां ओ हासार बाहायनाय जायो जेरै इउरिया बेफोरखौ जों माइफोराव होनानै जोंहा दैफोरा गोबां गुबुंले जानो हमो आरोना । दंग' नालाफोरजों बोहैलांनाय दैैफोरखौ । थिग बेबायदिनो ओ गोबां ओ माइ माइफोराव होनाय मुलि हासारफोरा बोहैलाङोब्लाथाय दैफोराव गां ओ आरो बिदिनो हाग्राफोराव नांलांबाथाय जोंना मोसौफोराबो जानानै लायोबाथाय बे बेफोरजोंनो मोसौफोराबो थैलांनो हमो आरोना । बेराम जालांनो हमो आरो दैफ्रा गुबुंले जाबाथायथ' जोंना देहाफोरा उम बिगुर जोंनाथ' बिगुराव एसे एसेयावनो ओ बा बेयाव गाराय बा आरि बेफोर बायदि माननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आ रोना थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' जोंना बांद्राय हा सार बाहायामोन गोबोर हासारल'सो बाहायोमोन जायखि ओ आबादानो जाया मानो बेहाय जों गोबोर हासारल'सो बाहायनायखौ खोनाबोयोमोन आरोना। नाथाय आथिखालनि मुगायाव हासाराव गोबोर हासारल'जों जोंना माइ आबाद बा जायखि जाया आबादखौनो जों मोजां जाया होननानै मिथियो आरो दा।
औ औ।
औ बेनिखायनो ओ गोबां हासार बाहायनाय जायो बेनिखायनो आ आथिखाल मुगायाव गोबां बेराम आजाराबो साफा देरो आरोना। जेरै सानाय सुनाय मानसिनि गोदोनानि बेमार बा खर'नि बेमार। आरो एसे एसेयावनो जोंना खानाय मोनो उन्दै उन्दैयावनो खानाय मोननायखौ जों दाना नुनो मोनबोदों आरोना। आं सानो बेफोरबो खायसे खायसे दैनिफ्रायबो जायो बा गावनि देहानिफ्राय जायो होननानै आरो‌ ना जानाय लोंनाय मै गं थाइगंआवबो दाना गोबां ओ हासार होयो आरोना। बेनि जाहोनाव जायो होननानै आं सानो आरो।
आरो आजिखालिथ' बेराद दैनि थाखाय खानायबो गनाय जायो नालाय।
औ नंगौ नोंथां खायसे खायसे जायगानि दैफोराबो मोजां नङा। औ बेनिखायनो जों अबावबा अबेावबा थाङोबाथाय खरफोरखौ लोबैयोब्लाथाय बेनिफ्रायबो खानाय गनायफोरा जानानै फैयो आरोना बैफोर दैफोरा जोंनि बिगुरावथ जोंना बिगुरा एसे एसेयावनो ओ खहा जायो बिनिखायनो खरनि बिगुराबो जोंना बुहुत गोरलै नालाय दैफोरा मोजां नङाबाथाय बेहायनो बेराम जायो माने खि खानाय गनाय खानाय मोननाय खर माननाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ नोंथां आं नोंनिफ्राय बिराद मिथिनो मोन बाय आरो इनि थाखायनो धन्यबाद
औ औ गोजोन्थों
औ